औ आं हेल'
औ खोनादों नोंथां।
आ नोंथां।
आङो नै दायो ओरैनो जिरायनानै दं आरोखि मासियाव।
नोंथां।
औ
औ मा ओंख्रि नोंथां?
जोंहा सबायबिमा आलु ओमफ्राय दालि ओमफ्राय अमा फाजा। मोन आरखि।
औ सानसुनि जाखांबायमोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां।
अह ओ नोंथाङा दायो एसे फ्रिब्ला जोङो एसे मा होनो सल'फोरनि बागै सावरायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां
ओ नोंथाङा माबाफोर गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय एबा दा खुगा खुगा सोलिबोनाय मोजां मिथिनाय सल'फोरखौ दासिमबो मिथियो नामा
औ नोंथां मोनथियो मिथिनायाथ'
अ अ होम्बा नोंथाङा एसे आंनो सल' बाथाफोर खोन्थानो हागोन नामा मोजाङै फोरमायनानै
औ हागोन नोंथां बबे नोंथां नंगौ गोदोनि बेफोरबायदि सल'बो बेवहाय जोंहा थुननानै दोननाय आथिखालाव बारा खोनाबांनो मोनला नालाय। औ जोंहा खोनासंनो लुबैयो आरोखि। बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो औ। औ दिनैहाय आं। सल'बाथा खोन्थानो लादों सियाल आरो गोखै आंगुरनि आरोखि। दे जोंहा बिनि बागै जों रायलायनोसै। थुननानै दोननाय बा बेफोरावहाय जों मा मा मोनथिनो मोनदों बेफोरनि बागै एसे सावरायनोसै आरो ना
औ
औ बिदिब्ला खोनासं होम मोनसे अरनाव मासे सियाल दंमोन आरोखि
उम
ओ सानसे सानसे बियो जोबोद उखैबाय जोबोरैनो बेयो गोबां खिदों आरि गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय गोबां बिदिनो जाग्रा मुवा नायागिरलांबाय हाग्रा-बंग्रा दं फां-लाइफांफ्रावहाय गोबां बियो गावनि उदैखौ सु खुंनो थाखाय बिदिनो गोबां नायगिरफां नागिरबायबाय आरो जाग्रा मुवाफोर आरो बिदिनो अरनाव अरनाव नाथाय बियो जानो थाखाय जेबो नागिरना मोनाखैसै आरोखि अब्ला बियो अरननिफ्राय ओंखारबोना मोनसे समायना बागानाव हाबबाय बैयाव सियाला आं नुनायसै आरोखि आंगुर नुबाय आरोखि सियालाबैयाव अरनबारियावहाय बागानाव हाबनानै फांसे बिफाङावहाय आंगुर दंफां नुबाय आरोखि सियाला बै बिफांआव गोबां आंगुर मानबायना फिनाय फिथाइ थायनाय दंमोन आरोखि बै दंफाङावहाय गोबां बिदिनो आंगुर फिथाइ खानानै दंमोन गोबां गोमोन गोमोननो बिदिनो सियाला बेखौ नुनानै बोरैबा मोजां मोनलायबाय आरोखि नाथाय मेगन सिङा मेगन सिगाङाव गोमोन गोदै आंगुर लुबैनायजों सियालनि सालायनिफ्राय खुदै गबाय आरो बेखौ नुनाय लोगो लोगो गोबां सियालनिफ्राय खुदै न गबाय आरो सियाला बेखौ जानो लुबैनाया गोबांफिबायमोन नालाय सियाला औ गोबां बिदिनो खिनाय उखै-उखि थाबनानै थानाय जोंब्ला गोबां' बिदिनो थाबनानै थाब्ला गोबां बिदिनो खुदै गलाय नङा होनब्ला
औ नोंगौ
औ औ आरो लुबैनायजों सियाल सियालनि सालायनिफ्राय खुदै गबाय बिफां सेराव थांना बिफां सेराव थांना सायाव नायना मिथिबायदि आंगुर आंगुरा जोबोद गोजौआव दं बिफां खाथियावाव थांनानै बिथाङा मिथिबाय जे आंगुरा। जोबोद गोजौआव दं जे सियाला बे आंगुरखौ मोना दा सियाला साननो गोनां जाबाय आरोखि। आरो हानना हानना लायनोबो बियो मोनहास'हा नै बेथ' आहायबो गैया हानना लाय
उ‌म
बो जेबो गैया
औ दा बिफां बिफांआथ' जोबद गोजौआव दं नालाय
औ सायाव बाज्ल'-बाज्ल' आंगुरखौ खानो खानो हागोन हागोन बेयो सानबाय
उम
सनो हागोन होनना सानबाय आरो बियो जे सा खाथियाव थांनानै दंफां सायाव थांनानै जे बे आंगुर हागोन होननानै बाज्ल' बाज्ल' जोबोर बे आमगुरखौहाय नाथाय गले गजे बाज'नानै आंगुरखौ मोनहास'वा मोनहास'वाखैस आरोखि सियाला।
माथो खालामनो आरोखि सियालनि खाफाल मोनहा स'वासै। आरो जोबोरैनो गोजौआव दंमोन नालाय फिफाङाबो आरो सियालाबो बेखौ बेसां बाज्लोबब्लाबो मोनाखैसै आरोखि। आरो जोंहा बिदिनो मोनो होननानै जोंहा बाज्ल'बाय थाबा बिदिनो खस्थ' खालामबाय थाब्ला खस्थ'नि फिथाइखौ जों सानसेब्लाबो मोनो होननाय सेराव दंङ नङा ला
औ नोंगौ।
ना नोंथां औ जोंहा बिदिनो
उम।
जोहा बिदिनो खस्थ'यै जोंनि खामानिफोरखौ मावलांबाय थाब्ला जों सानसे मोनथारगोन होननानै एसे थाबबाय थाब्ला नों मोनथरागोन आरोखि। आरो उनथाराव आंगुर मोनजानाय अ बाज्ल' बाज्ल'यै बियो मेंबाय नोगोद बिदिनो बाज्लु बाज्लु मेंबाय आरो जों सानो जे बांद्राय बिदिनो लेखा फरायावबो जों नों बियो जे जों खस्थ' खालामनानैबो जोंङो जाफुंसारा मालाबा सा ख्रि बाख्रियावहाय जों बिदिनो इन्ट्रेन्स एगजाम होनायफोरावहाय जाफुंसारा आरोखि। जों सानो जे
उम
जों हाला होननानै। नाथाय जोंहा मोनसे राव दं खायो जे खस्थ' खााबाय थाब्ला जों सानसे जों खस्थ'नि फिथाइखौ मोनथारगोन होननानै नङा होन
उम।
उनथाराव आंगुर मोनजानाय मिजिं नु-नुयैलाय आंगुरा एसेबां गोखै होनना सियाला बै जायगाखौ नागारना थांबायनो। नै जोंहा सियाला नागारना थांबाय आरोखि आंगुर बिदिनो जायो आरोखि जों बे सियाला जुदि खस्थ' खालामबाय था-थाबोबा बा मोनसे राहायै जे साननो हमनोदि जों बे खामानिखौ मावोब्ला सियाला थारैनो जाफुंसार जागौमोन नाथाय सियाला सियालनाव बिदि नाजाथाबनाय गैया आरोखि जों जों नैबे खाहानियाव जों नैबे सल'आव जों मोननो हायो जे जों नाजानाया थानांगोन अब्लासो जोंङो जाफुंसारनायखौ मोनगोन औ
उम।
सियाला बिदिनो गिदिंनानै थांफिननो गोनां जाबाय। मानोना बियो खस्थ'खौनो खालामासै नाजाथाबासै जे बे आंगुरखौ माबोरै मोनगोन बेखौ सानाखैसै आरो बेयो ओरैनो फिनानै थांफिननो गोनां जाबाय आरोखि। बेनो आरोखि सियालनि सल'फ्रा आरो बेयाव जों गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनबाय जे जों खस्थ' खालामनांगोन सानसे जों खस्थ' खालामब्ला जों जाफुंसार जागोन। आरो जों खस्थ' खालामबाय थायाब्ला जों बे सियार बायदिनो बे बुहुमनिफ्राय जों ओरैनो आखाइ गोजायै थांफिननांगोन आरोखि जों बे बाथ्राखौहाय सोलोंनो मोनबाय नैबे सल'नि गेजेरजोंहाय जोंङो खस्थ' खालामाब्ला माबा मोनसे खामानि मावाब्ला जों आखाइ गोजायै नैबे संसारनिफ्राय आखाइ गोजायै फैदों आखाइ गोजायैनो जोङो थांफिननांगोन आरोखि आखाइ गोजायैनोथ' बयबो थाङो थांनाया थेवब्लाबो जे जोंहा मुंख्लं बा जोंहा बिदिनो मुंना मुं जानानै मुंदांखा जानानै जोङो बिदिनो जोंहा जोङो रुंसारि जालाङोब्लाबो आङो जे जोंहा बिथाङा गोबां बिदिनो खामानि मावलांबाय रायजोफोरनि थाखाय बा गोबां सुबुंखौ हनै बिदिनो मदद होलांबाय होननानै जोंहा मोननो थाङो आरोखि ना मा बुङो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा बेफोरबायदि सल'खौ खोनानानै माबोरै मोनखो
ए मोजाङानो मोनदों नोंथांनिफ्राय दिनै बे सियाला आरो आंगुर गोखैनि सल'खौ खोनासंनानै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जों बे' सल'नि गेजेरजों बेफोरबायदि नों बुंनाय बायदिखौनो मिथिनो हायो बा जाय खस्थ' खालामा बेफोर खस्थ'नि फिथाइखौ मोना बा मोनागारासिन आसा खालामनानै ओरैनो जेरै दा सियाला आंगुरखौ जायालाबानो एबा खस्थ' खालामागारासिन नायनानै मोनदिया लाबासिनो ओम गोखै होनलांदों बेफोरबायदिखौनो जों मिथिनो मोनो जेरै माखासे सुबुंफ्राबो बेबायदिनो दं आरो नाजाया नाजाया गारासिन मोननो हास्थायो गिदिर गिदिर बान्था फोरखौ नाथाय खस्थ'नि फिथाया दि गोदै जायो बेखौ रावबो मिथिया एबा
औ
नाजाया आरो नाजायााग्रासिन गिदिर गिदिर फिथाइ मोननो हानायाथ' जोबोद मा होनो गोब्राबनि बाथ्रा आरो नाजाब्लासोदि एबा औ नाजाब्लासो बे गोदै फिथाइ मोनो बे बेखौ जोङो मिथिनांगौ आरो बे सल'निफ्रायबो बेखौनो फोरमायदों औ ना-नाजाब्ला जोङो हार्डवार्क खालामबा जोङो खस्थ'नि फिथाइखौ मोनो आरो जोङो फरायनानै फरायग्रासिन रावबो बेफोरबायदिनो मोजां पारसेन्टेज मोजां एगजामफोराव उथ्रिसारनो हाया आरो जों मोजाङै फरायनानै हरसे म फरायनानै बेफोरबायदिनो गोबां खस्थ' खालामोबा जोङो मोजां फ नथाय मोजां पारसेन्टेज गामिनि आरो न'खरनि बेफोरबायदि गासैखौबो गोगोम बे जाहोनाय एबा रलंजाखांहोनो ह हायो आरो। जोङो खस्थ'नि गेजेरजोंसो जों खस्थ' खालामाबोथ' जेबो मोना नालाय थिग बेफोरबायदिनो बे सल'आबो बेखौनो फोरमायदोंआनो सियाला नाजायाागोरासिनो गोखै होनबाय आरो आंगुरखौ नङा होनोमबा नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय बायदि थिग बिदिनो जोंबो नाजानांगौ आरो नाजाब्लासो जायो द' होमबा नोंथां जोंना थाइमाबबो जाबाय
औ औ नोंथांजों बेफोरबायदि सल'खौ नोंथांनो खोन्थानानै गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांनाव बेफोरनिफ्राय माबा मोनसे बा सों
जोबो मोजां स' फोरमायलांबाय आरो खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनो ओमफ्राय दानि बुंनाय बेफोरबायदिखौनो जोङो खहा' खालामबा नि फिथाइखौ म बेफोरबायाददिखौ मिथिनो मोनबाय आरो बे सलनि गेजेरजों दे होमबा नोंथां।
औ औ दे अब्ला औ दे नोंथां। मानिनखोनथाय नंलाय बारलाय